हेलौ
खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय
अ नोंथाङा दायो मा खालामनानै दङ
नै आं ओरैनो दङ
अ नोंथांजों ओ माखासे जोंनि दानि सोलिफुनाय थासारिनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
अ माने नोंथां दोनै जोङो नुनो मोनो जोंनि माखासे ओ ओ आबहावानि सोमोन्दै नोंथांजों आं सावरायनो सानदों औ औ दोनै ओ गोदोहाय जोङो आबहावाखौ मोनथियोमोन जे माने सोमखोर बिफां लाइफांजों समायना आरो बेबायदिनो माने गुसु बेबायदिनो नांगौ बायदि ओ रोखोमनि मोजां समानथायनि बिबांनि ओ माबा दुंथाय आरो गुसु बेफोरखौ जोङो ओ बोथोर बिगियानफोरनि गेजेरजों जोङो हमनो हायोमोन आरो नोंथां नाथाय दोनै नैबे टुइन्टि ओ बे नैजि नैजिसे ओ जौथायारि बोसोराव माने टुइन्टि फार्स्ट सेन्सुरियाव दोनै जोङो नुनो मोनो माने माखासे ओ जोंनि
औ
ओ मानसिफोरनि ओ आरजाथावै खामानि मावनायफोराव बिफां लाइफांफोरखौ फोजोबस्रांनायनि बेलायाव दोनै ओ जोंनि ओनसोलफोराव नांगौबादि बिबांनि अखा हायै ओमफ्राय बेबायदिनो ओ गोबांथार माने ओ साननि बिदुंनि दुंथनि सहायनांनाय बेफोरखौ जों दिनै माने मोगा मोगि जानो गोनां जादों आरो नोंथाङा।
औ औ
दा बेफोरखौ जोंङो बुंनो थाङोबोला बेफोरबायदि जालांबाय थायोबोला। बे जोंनि ओनसोलनि बे जोंनि ओ जायगाफोरनि ओ अबस्थाफ्रा माबायदि जालांदों बेखौ एसे नोंथांजों आं सावरायनो सानदोंमोन आरो
औ औ जागोन दे
औ औ दा माने जों फैयै-फैयै जोङो नुनो मोनबाय दोनैहाय ओ गारि मथर फोरनि बिबाङा बांलांबाय ओमफ्राय बेबायदिनो ओ माखासे गिदिर गिदिर दारिमिनारि फसंथानफोरा बांबोय
औ
आरो दोनै जों नुनो मोनबाय नखर नखर ओ माने गारि मथरनि अनजिमाया बारा जालांबाय।
औ औ
दा ओ आबहावा गुबुंले जालांनायनि माखासे गुबै जाहोनफोरा आ जोंनि बांद्राय बेबायदि माने गारि मथर आरो दारिमिनारि फसंथानफोर फसंनायनि जाहोनाव दिनै जोंनि आ आबहावाफ्रा गुबुंले महर लालांनायखौ जों दिनै नुनो मोनदों आरो नोंथां। दा बेफोरनि आ बिथांखिफोरखौ खौ मावफुंनो थाखाय बेफोरबायदि आबहावा मुलुगनां दिनै दुंबोनाय दुंखावबोनायखौ होब हमथानो थाखाय गोबां माखासे फसंथानफोराबो सरकारि बे सरकारि फसंथानफोराबो दिनैहाय गोबांथार नारा नाथा माखासे बिथांखिफोर लानायखौ जों नुबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो एसे ओ जोंबो माने बुहुमनिनो थागिरि मानसिफोर जानायलाय थाग्रा मानसिफोर जानायलाय जोंबो बे आबहावानि सोमोन्दै माबा मोनसे राहाफोर लानो हागोन नामा बिनि सोमोन्दै आं सावरायनो नोंथांजोंहाय सानदोंमोन आरो दा जोंङो गिबियावनो आ माने जोंङो आबहावानि लोगोआरि जानांगोन आरो। आबहावानि लोगोआरि जायोबोला बेबायदिनो जाहैबाय फांसे बिफां दानफायोबा जोंङो फांबा गायनांगोन।
औ
औ फांसे बिफां दांफायाबो जों फांबा गायनांगो। ओमफ्राय बेबायदिनो ओ माखासे आ माखासे नोंङो लामा हान्थिनानै थांनो हानायाव जोंङो थाबायनानै थांनो सोलोंनांगो।
औ
आरो जोंङो माखासे आबहावानि लोगो हिसाबै माखासे जाय जाय बेसादफोरखौ एबा जाय ओ जुन्थिफोरखौ जाय जन्थ्रफोरखौ जोङो गाखोयोबोला आबहावारि लोगो जानो हायो जेरै साइकेल जोङो साइकेल बेफोरखौ गाखोयोब्ला जों आबहावारि जानो हायो आरो दोनैथ' गोनोखोआरिनि मुगायाव माखासे ओ दोनै मा होनना बुङो माने ओ मा होननानै बुङो माने बेथारिजों खारनाय गारिफोरबो ओंखारबाय बेफोरखौ जों गाखोनानै औ मोब्लिब मोब्लिबजों मोब्लिबजों खारनाय माखासे जुन्थिफोरखौ जों गाखोनानै जोंङो आबहावानि लोगोआरि जानो हायो आरो। नोंथां औ दा बेनो आरो नोंथां। दा माने जोङो आबहावानि गुबुंले जानायखौ होबथानोबा जोङो बेफोरबायदि माखासे ओ फिसा फिसा राहाफोर लाजेननानै जोङो मानसिफोरनोबो सावरायनानै खोन्थानानै बेफोरबायदिखौ इसे ओ बिजिरनानै होयोब्ला ओ ओ आं सानो माने एसेबाबो जोंहा हेफाजाब होलायनाय जागोन बेखौ सानो आरो। दा नोंथांहाबो माबा मोनसे सावरायनांगौ दङ नामा नोंथां बिनि सोमोन्दै एबा माबा मोनसेनि सोमोन्दैहाय।
औ औ बुंनांगौथ' गोबां दङ। बेनि सायावहाय ओ मानो होनब्ला जोंनि आबहावाया दा गोदोनि बायदि नंलिया
औ औ औ
गोबां गुबुंले जालांबाय औ। बोथोराव ओ जाय बोथोराव जोङो गुसु मोननांगौ बा गोजां गोजां नांगौ बे बोथोराव जों गोजांनायखौ मोनलिया बा औ जाय बोथोराव जोङो अखा नांगौ बे समाव जों अ अखा मोननो थाङा आबाद फो थाराव जोङो अखा नेयै नेयैनो माने गायनांगौ समाव जों गायनो हाया। माब्लाबा ओमफाय आरो माब्लाबा आबादखौ दिहुननांगौ समावसो माब्लाबा अखा फैयो नङा होमबा अखा फैना होयो आरो माब्लाबा समावहाय अखा फैनाङि समावहाय जेब्ला जोङो माइ आबादखौ थिखोनांगौ अब्लाना बै सारअन्थाइ अन्थाइ गोग्लैयोना अखा हानायनि सिगां बेबायदि अखा गोग्लैनानै जोंनि आबादखौ नस्थ' खालामना होयो माब्लाबा। ओ जेब्ला फिथाइखौ थिखोनांगौ सम अब्लासो हाना होसिगोन। ओमफाय गोबां खहा जायो आरो जोंनि बे ओ बे समानथाइ नङि आबहावाया समानथाइ थायैनि जाहोनावनो माने आबादारिफोरा दुखुआव गोग्लैनांगौ जायो आरो
औ औ औ नोंगौ नोंगौ नोंथां औ।
बेफोरो जोंनि सुबुंफोरनिनो ओ गुबुंले आबहावाखौ गुबुंले खालामनायनि जाहोनाव बेखौ जोङो भुगिनांगौ जादों बा जों बे थासारिसिम सफैनांगौ जादों होननानै जोङो आं बुंनो सा हाय लुबैयो आरो।
औ औ औ औ औ
जोंनि बे ओ आबहावा गुबुंले जानायाव मोनसे ओ गाहाय माबाया जादों प्लास्टिक। प्लास्टिक बाहायनाय ना जायखौ जोङो ओ बाहायो बाहायनानै जों बेखौ मोजाङै गारनांगौ जायगायाव गारालासेै जानला मानला जायगायावहाय गारसारनानै ओ गोबां खहा लाबोयोना। बिफां लाइफां रज'वा जेरावहाय बियो जों बेयो सेवनानैबो थाङा सेवनानै थाङैनि जाहोनाव जोंहा मा ओ जोंनि जे जायगायावहाय बिफां रजनांगौ बे जायगायावहाय बि बिफाङाबो रज'नो हाया जायो प्लास्टिक थायोब्ला आबादाबो गाज्रि जायो प्लास्टिक गोनां जायगायाव जों जेबो बुस स्थुखौनो रज' होनो हाया नङा होमबा।
औ औ औ
औ आरो बेखौ सावोब्लाबो माने बिनि उखुन्दैया जोंनि बारहावाखौहाय जोबोद ओ बिस गोनां खालामो होननानै ओ बिगियानगिरिफोरा बुङो नङा होमबा?
औ औ औ औ
औ बेजों लोगोसे आरो जों माने साफा माने साफाय बेखौहाय मेेनटेन खालामा आरोना मानसि फोरा जेराव थांगोन माने बेयावनो जागोन जागोन आरो गोरलैयै बाहायनाय माने प्लास्टिकआव प्लास्टिकआव जानाय लोंनाय
औ नोंथां औ
बेखौ जायगायावनो जासिगोन जायगायावनो गारसिगोन बेखौ फोसाबनायनि माने साब मानसिफ्रा बांद्राय साना आरोना। डास्टबिन थाब्लाबो डास्टबिनाव गार-गारा बुस्थुफोरखौहाय। मैलाफोरखौहाय जेरावहाय जोंहा आबहावायाव खहा लाबोयो। ओमफ्राय ड्रेन थायो ड्रेनावहाय गारगोन ड्रेनाव गारनाय लोगो लोगो मा जागोन जोंहा माब्लाबा समाव अखा हायोब्ला दैबाना जासिगोन। ब्लक जासिगोन नालाय ड्रेना प्लास्टिकजों ओमफाय दा गावसोरनो गाव जों गावनो गाव भुगिनांगौ जायो आरोना बेफोरो। जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो दै बानायाबो बेफोरनि थ्रुयैनो जायो नङा होमबा?
औ औ
औ आरो बिनि अनगायैबो जों जुदि प्लास्टिकनि जायगायाव पेपार बाहायोब्ला जोबोद साबसिन जागोन नङा होमबा? उम औ पेपार इउस खालामबा बे सेवनानैबो थांगोन फिन बियो हाजों गोरोबफागोन नङा होमबा?
औ औ
ओं आरो बेनि अनगायैबो जोंहा आरो आबहावायावहाय जों माने बिफांखौ दानगोन दाननानै जोङो बायदिसिना खामानियाव जों बाहायो। बिफांजों गावनि न' लुनायाव बाहायगोन। बा न' लुनो थाखायबो जों बिफां दानगोन। जायगा नानगिरनानै बै बै जिखिनि जायगायावहाय जेसांखिनि बिफां दङमोन बेखौ दानगोन बेयाव न' लुगोन इन्डास्ट्रि बाहायगोन ना बेनिफ्राय जोंहा गोबां माने अक्सिजेननि माबाया ओ लेभेला गोजौ गाहाय जालांनो हमो आरोना जायनि जाहोनाव जोङो गोबां बायदिसिना बेरामजों जोङो जुजिनांगौ जायो
औ
देहायारि जेंना
औ
बेजों जुजिनांगौ जायो आरोना।
औ औ नोंथां औ
औ आरो बेनि अनगायैबो जोंहा ओ जोंनि ओ दुंथाया ओ आथिखालाव गोबां बारायबाय नङा होमबा? बिदुुङा औ गरमजों जोङो ओ गोलोमनायजोंनो जोङो माब्लाबा समाव जोङो फोथाराव माइखौनो गायहैनो हाया बांद्राय सान्दुंनि थाखाय औ माइ गायनो थांब्लाबो माब्लाबा ओ फैफिननो गोनां जायो बांद्राय बिदुं होनायनि जाहोनाव जेरावहाय ओ अखायानो फैयाब्ला बारानो बाराबा माब्रै गायनो हानाय नङा बा गायग्राफोराबो बेफोर माने बांद्राय बिफां दाननाय ओ बिनि जाहोनाव जायो आरोना
औ औ
औ आरो बिनि ओ बे समानथाइ आबहावाया समानथाइ थायैनि जाहोनावनो माब्लाबा समाव जोंनाव सारन्थाइया आथिखालाव गोबां गावो नङा होमबा सारन्थाइ गावनायखौ बिनि गेजेरजों माने आबाद फोथाराव थानाय गायबाय थानाय समावनोबो गोबां जाब्रबथाय जायो जाब्रबथाय जानानै जिउ खहा जायो नङा होमबा औ औ बेफोरबायदि जायोब्ला ओ न'खरजों लोगोसे न'खरनि बाय बाहागि बा न'खरनि ओ सोद्रोमाफोराबो गोबां जाललायाव बा ओ खैफोदाव गोग्लैनांगौ जाख
गोग्लैयो औ गोग्लैयो गोग्लैयो नोंथां औ औ
बेबायदि जाबाय थायोब्ला माने सानसे बे माबायावहाय बुहुमावहाय थानाय ओ गोथां गोथाङै थानाय जिबिफोरा सानसे गोमालांगोन नामा बेबायदि साननाय फैयो आरोना औ ओं ओं ओम जोङो मोनसे ओ आथिखालाव जोङो दै दैनि दैयाबबो गोबां गुबुंले जाबाय नङा होमबा
औ औ औ औ औ औ
दै गुबुंले जानायावबो जों